हाब अखाहाथारबाय माथो।
ओरैनो दसेनो दसेनो बारा हालाय दसेनो एसे खम हालाय। नै दा ओरैजाय एसे खम जानानै दंलाय।
नोंसिनिथिं बारा जादों दा।
दा ओरै नोंसिनिथिं
हा हा
दा नोंसिनिजों थांसिगोनलाय दसे थानानै।
फैयोना मायो नेबाय थानां।
सेन साहैबासो जागौमोन बे जोंना।
नोंसोरखौ आलादा होनो हाया आलादा सेन साना।
सेना दाख्लैफोर सादोंमोन ओमफ्रायहाय ओरै दैया दिमोलसो जायोना ओरै जाय
ए।
एसे स्राय स्राय स्राय बोहैनायबासो सेन सानायाव आराम ना नाङो। ओम ओरैजाय एकदम दुब्लिबाबो। बोहैनायानो दिमोल। ओमफ्राय एखदम दुब्लियानो लोमजोबनायसो जायो ओरैजाय। दैयानो बारा।
आरो हाखौबोलाय नंगौ
उम। दाख्लै सेन सानायाव बाजाखांबाय आं।
अ'।
होद इसे गिदिरमोन आंनाव बानाया।
बेलाव थाग्रा नुखायो दैखौ आं सानखाथारदों।
ओम एकदम बिदि बिलोबाथाय बेलाव थाथारखायो।
आं गायालै बेवहाय माय गायनो थिनबाबो।
गायगासिनो मालाय बुरि बुरिफ्रा। ओमफ्राय आजोलाफोरजों रायज्लायाखै नामा?
आजोलाफोरजों
उम।
बेवहाय ना दस्रायाव?
हो?
बेवहाय ना दस्रायाव
दस्रायाव ब्रा खबर लायाखै नामा होनदां मानोबा
दाबायदि बर्थमान
मानोसै
ओरैनो
अयनाय बानाय
अयनाय बानाय जाद्रायबाय गैथया बिदि बरथमान औ नासयथारबाय आंखौ
हो खामायगासिनोसोदां मालाय
जानो खामायदोंना मादों जायखिया दामानि
ओ दा मानि ओरैनो ट्रेक्ट'र सालायनायसो नुलाबायथारदां
नुयो नुनाया ओम्फ्राय दामानि बर्थमान खबर गैथ'ला
ओम बिदि आरो ओ गारियालाय गावसिनिना माानि बे ट्रेक्ट'रा
गावनि
हा?
गावनिनो
आस्सा
गोदान लानाय
ए माला थांगोन नोंहालाय ट्रेक्ट'र गाखोफानो
आं थाङालै
मानोसै
मा मोननांगौ गाखोनो थांसै
टेक्टरल' गाखोनो थांसै मानसिया
हाब गाखो हैबाय थादोब्रा थाहैथारखादो
मोजां मोननाय आराम मोननायनावलाय
खस्थ' मोनो
हा?
खस्थ' मोनोलै हाबा जाजाया।
हाब दाथ' मटर सालायनायाव गारि सालायनायाव ओंखाम हैनो मानो नांगौ जाथारदों बे
हो?
मेरला मानसि दंलै
खोनायाखै
बिबाजै बिब' बिदा दंना
आतसा
दा गोनांथि गैथवा
माइ गायफा हैलायथारदोब्रा नोंहाबो
आं गायनोनो रोङाबा बारा
बिजाव जालिफोरजों
बखिजाला बायबालाय
बखिजायामा
गायनायालाय गायनोलाय रोङो रोंनाया ओमफाय खरा गायनो हाया आरो
खरा गायनाङाब्रा नोङो ओरै फारिखौ खना मोनसे फिसाल' लालायथारदों नङाबा ओंखाम संग्रा जाहै जाहैदोब्रा
बे माय गैनाया ओरैसा ना जेनेबा माय गायनायनि माबाया
ओ
आगरा
रोङा
बैयो जेनेबा सासे मानसिया गायग्रोबाय
औ
आमफायो नों बे सासे मानसि गायनायनिखौ ससे फैबानो बेफोरनिखौ सेदो ओमफ्राय बेलेगनि लाइनाव थांदो।
उम गावबागाव फारि जाखायोब्रा बै। सासे मानसियालाय खना मोनसेयाव ओरै गायग्रोबालाय बेनिफ्राय मालाय। ओरै ओरै ओरै लाइन लालांजोबबाय गावबागाव फारि लालांजोब्बाय।
बिनिखौ बिनि जायगायाव थांदो ओमफ्राय बिहा गोदान लालायबाय आरो बिहा हाबलायबाय।
औ बिदिनो गायखायोना।
दावायथ' मिसनोबा आइया माबायदि गायनाय फुनाय गोसो बायदि गायलाबाय। बानो जानाय बिखौनो सानबावोब्रा आंङो।
जायोब्रा जानाया हाल जांख्राफोरावसो मोजां जाथारदों
ओमफ्राय बिदि गायोबा साबसिन जायो आरो मालाय गायफिननायाव गायबा एसे एरोनो।
औ। मालाय गायनायाव एसे एरसिननाय मोनो नामा।
मोजाङानो जोबहां हां आवसो थुहैलायबाव नांगौब्रा
उम।
ओ
जिरायनोबो हायो थाबायनोबो हायो।
उम सासेयालाय उन्दुबाय नामा आमो खिया। आलदा आलदा।
हा
आलदा आलदा माने आंनियाल' आलदा।
आतसा।
सोब दं गोजा
अ।
बे नोंसोर दाख्लै फैनाया
औ
दाख्लैनो फैदोंमोनना
अ'
बेयाव आं थायो।
फिसा बिसिना मोनसेल'आ बिदिस'
ओमफ्राय खोलानियाव बिसोरो साथाम थायो।
उम खोलानियाव बिसोरा ज'।
खोला
ओ नोंसोरना आब दंबावोमोन नामा‌?
औ आगैबो दंबावो।
ना।
हा
ए नोंस्रा आब' दंबावोमोन नामा?
आब'बो दं आगैबो दङ'।
आगैखौथ' र' मोन्थिखायो। आं आब'खौसो मिथियामोन।
आगैखौ मिथिखायो।
हा
आगैखौ मिथिखायोमोन
औ बेखौ बेखौ नुबाय थाखायो नालाय
हाब फैबाबो नुवा आरो नों बिब'खौ
नोंसिनि आब'खौ बांद्राय नुहैलाबायाथ' दाखालि खनसे आथिमंगल जाहैनायावल' बै सासे आमोखिनि आथि मंगल जाहैनायावल' खोरखिजोंसो नुहुरबावदों बेखौबो आंहा आइयौ बांगाल जालायबावबायसोमोन बांगालजों एखे नुहांनाय बायदि मोनदां
माबाया ओंखारलाबाया बारा
उम न'आवनो थायो नामा?
जेरावबो थाङा
ए‌ आदसा बिदिसो जोंफ्रासो न'आवनो थाया दा आंखौथ' न'आव लिंहरलाबाय थायो
नोंहाथ' आगैया बेयाव थाफैबायना
औ नै एबार माबा आनजाद जोबसिगोनलायना होहैनोसैलाय बे दाख्लै खुन्दुंबायनो फैसा बिहरदोंमोन आंनाव जि दायो मालाय
औ
दाख्लै खुन्दुं बायनायाव फैसा बिहरदों आरो नै दहायबो गाबोन आनजाद दंबावो ना मायोनो बेयावहाय जोंना साब्रै
हौवा गोजाना
हौवाफोर हिनजावफोरजों
नोंसिना नोंसिनावो साब्रै नामा? हाप बाबरे बाब। जोंना गैया सासेया। सासेया देग्लाय हा आं नैथि।
आं थामथि।
थामथि। ओ नोंसिनि आबआलाय बेसेबां फरायनाय।
हा।
गिदिरसिना।
औ।
जिनैखौ पास जानानै
ओमफ्राय।
माखौ पास जादों?
ओ
फरायसा फरायसालिमा? ना नैबे हा
जिनैखौ उथ्रिबाय।
आदसा ओमफ्राय बैयाव मुलुग सोलोंसालिनियाव लाहैबावबाय।
औ लाहैनानै गेजेर ससेयाव थाबथाबाय।
आदसा। जोंना बेयो जोब्बाय खोमा देग्लाय मुलुगसोलोंसालिनिया।
फोजोबजोबाखै एसे दंबावोनमोन।
जोंना फोजोबखोना एबारावसो जोबगोनथाय? गावनो खामायो गावनो फरायोयो मालाइ माबनिफ्राय बैयाव फरायसालिमा बारग'नायनिफ्राय।
ओबाव थायो दा बियो
बे बै माबामोननिजों आफादगिरिमोननिजों साहा। बे फरायसालिमानिनो मोनसे साहा दखानफोर थायोना। फरायसालिमा सिङाव। बेखौ बायनानै बेयावनो होसै। बेयावनो माबायावनो दस्रा माबायावबो बैयो मा होनो हटेलावबो संग्रा खावग्रा जाखोबायमोन नालाय दा हारसिंनो बायनानै हारसिंनो होबाय। ओमफ्राय आंहादा एसे बेखार जानानै दंथयो।
बे दा बावहायनो हाबफिननो दा।
ओं।
बि जायगावनो।
गिदिरा? बेयावनो हाबदोंमोन ओमफ्राय जोबखो ना माखो थाय आं बांद्राय खबर गैलालै। फन हरबाबो बिदिनो खबर लाया नो।
जोबनानै गोदानाव।
औ बै फरायसालिमाखौ जोब्बाय जेन'बा मुलुगसोलोंसालियाव लाहैनांगौमोन नालाय। मुलुगसोलोंसालिमानि थाखोखौ बेयावनो लादोंमोन साहा बैयाव नोंसिनि फरायसालिमायाव लायाखै साहासो लाहैदों।
ओइ एबार जोबनांगौमोन खोमालै। थाम बोसोरावसो जायोमोन दायो ना नों हा?
जोबजुब थारसिगोन होनबालाय।
उम।